होनदोंना नोंथा
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा ओरैनो दा मा खालामामना दं?
अ' नों-नोंथां आंथ' दा ओरैनो दंथ'यो।
औ ओ नोंथाङा जुदि ओरैनो दङ'बा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै बे फनखौ हरनाय जादोंमोन आरोना
औ औ नोंथां।
ओ सावरायजागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ बे आयदायानो जाबाय दैज्लांनि आबाद एबा मेसेंनि आबाद नोंथाङा ओ नोंथांमोननि जाय ओ मा मा आबाद मावनाय जायो आरो बेफोरखौ मा बेैसा मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हाबाय ओ दाथ' दैज्लां बो थोर नङा होमबा नोंथां बे दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां सुबुंआनो माइनि आबाद मावनाय जायो आरोना ओ दा जेरैहाय जोङो ओ माइनि आबादखौ माबोरैहाय मावनाय जायो होननानै बुङोब्ला? जोङो गिबियावनो जोङो खैथा फोग्रोननाय जायो आरो जोङो बे खैथाखौ ओ पुराना माइनि माइज्लि ओ पुराना माइनिफ्राय जोङो माइ लि बासिना दोननाय जायो बा जोङो दखानफोरनिफ्राय जोङो बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबो आरो बेखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो फुख्रि बा दंग'फोरावहाय जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो हरथामबा हरब्रैसो। बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांना लाबोनानै जों हायाव लखबनानै दोनो आरो बिदिनो थालिर बिलाइ बा जोङो थास' बिलाइसो जोङो खोबनानै दोनो आरो बे गाजा बेर सिम बेनि उनाव जोङो ओ जेब्ला बे गाजा बेरगोन अब्ला जोङो मा होनो बेखौ फोथारबा दुब्लिखौ जोङो दब्लायसे बा दब ब्लायनै खोथा फोनो आन्थाहाय जोङो हालेवहैयो आरो मोजाङैनो हालेवनानै दोनो। जोंहा बेजों लोगोसे न'निनो हा हासार बा जोङो गोबोर हासार बेखौबो जोङो सारनानै हैनाय जायो आरो। बे फोथारावहाय बेनि उनाव जोङो ओ बे माइज्लिखौ जोङो खिरखा बा खादाफोराव जोंङो लानानै सारै सारै फोनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव जोंङो ओ बे माइखौ ओ जेब्ला खोथियाया ओ फुजानाय जागोन अब ब्ला जों बेखौ फुनानैहाय दुब्लिखौ मोजां खा लामनानै बा आलि दाननानै आलि गोरलै खोनानै जोङो टेक्टरजों मोजाङैहाय हेवनानैहाय ओ बे माइखौ जोङो गायनाय जायो आरो ना नोंथां बिदिहाय जोंनि ओनसोलाव गायनाय जायो आरो। आरो जोंहा ओ दैज्लां बोथोर मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुं नंङा होमबा नोंथां?
औ औ। औ। औ। औ औ।
औ।
औ। औ औ। औ। अ अ। औ। औ। औ। औ। औ। औ।
औ। औ औ। औ। औ। औ। औ।
हेल' नोंथां।
औ औ। अवाटसापखौ नायलाय खनसे। हेल'।
अ।
हेल'।
खोनादों ना? खोनादोंना नोंथां?
अ अ खोनादों दे।
अ। दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा मैगंनि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां ओ जोंनि जाबो जेरैनो दैज्लां बोथोराव गुबैयैनो माइनि आबादखौ मावनाय जायो ओ माइनि आबादनि अनगायैबो ज ओरै उफ्रिया खेथि ओ एबा मैगं थाइगंनि आबाद जेरै पथल जिंखा लेस्रा ओ बेफोरबायसानो आरोना खुमब्रा ओ एबा जेरै ओ माने बेखौ ओ गोखा आरिनि मैगङाव जेरै काग्रेला आरिफोरखौ जों मावनाय जायो लोगोसेनो जोङो मेसें बोथोराव जोंना गुबै मावनाया जाहैबाय जोंनि गामि हालाफोराव मावनाया जाबाय बेसर आबाद ओ बे बेसर आबादखौ माबोरैहाय मावो होनोब्ला जोङो गिबियावनो ओ जाय माइ गायखांनाय दुब्लि ओ बे दुब्लियाव जोंङो गिबियावनो जा माइ हाखांनायनि जा नारा बे नाराफोरखौ जोंङो गिबियावनो अरजों सावनानै होयो जाहाथे बे नाराफोरा खामनानै ओ बे हाब हायाव ओ हां जाबोर जाथाइ हिसाबै जाहाथे जेबो ओ हेंथा होयै हिसाबै लो लोगोसेनो बे हांगारा ओ खालामनानै जाहाथे जा बेसर बे बेसर ओ माबायाव जाहाथे हासार हिसाबैबो जाहाथे लोगोसेनो ओ जायो बेनि उनाव जोङो बेफोर ज नाराफोर खौ साफा खालामखांनायनि उनाव जों गिबियावनो ट्रेक्टरजों ओ जा ओ फोथार बे फोथारखौ जोङो मोजाङै एवनानै लाग्रोयो ओ जाहाथे बेयाव ओ मिस मिस खालामनानै लायो एबा गुन्दै खालामनानै लायो जोङो बे हाखौ बेनि उनाव जोङो जा बेसर बे बेसर बिदानफोरखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै नङाब्लाबो जोङो बोसोरसे जे सिगांनो जा बेसर फोखानाय बेफोरखौ जोङो बिधान हिसाबै दोननानै बे बिधानखौ जोङो फोनानै होयो बेनि उनाव ओ जेब्ला बे बेसरा रजयो अब्ला जोङो गोबां ओ जोथोन लानो गोनां जायो जेरै ओ बेनि ओ देरनायफोराव एबा जेरै एम्फौ एनला आरिफोरा जाहाथे जेबो खालामा औ बिनि उनाव बेनि उनाव जोङो बेफोरखौ मोजाङै जोङो माबानानै एम्फौ एनला लोगोसेनो जों बेयाव गोबां रोखोमनि हासार आरिबो ओ हासार आरिबो माबानो गोनां जायो सारनानै होनो गोनां जायो एबा जोथोन लानो गोनां जायो आरो ना मानोना बेफोरो बेफरारिफोरखौ देरनो थाखाय जोङो गोबां हासारनो गोनां जायो बेनिखायनो जों आबादारिफोराखौ बेयाव गोबां रोखोमनि हासार आरि सारनाय नुनो मोनो जेरै हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय रासायनारि हासार नङा अब्लाबो जेरै जोंनि न'आवनो बानायनाय फेसेव हासार नङाबोला जेरै गोबोर हासार आरारिफोरखौ जों सारो बेेनि उनाव आरो बेयाव जों गोबां जोथोन लाखि गोनां जाबो जेरै एम्फौ एनलानि जोथोन मानो होनोबा बे बेसरा आरि बिलाइफोरखौ गोबां रोखोमनि एम्फौ एनलाफोरा ओ बेनि बिलाइखौ जायो आरो ना बे जानायफोराव जोङो बे एम्फौफोरखौ बोखारनो एबा बेसरखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय जोङो ओ बेयाव जों गोबां रोखोमनि रासायनारि एम्फौ फोथेग्रा मुलि बाहायनो गोनां जायो बेनि उनाव जेब्ला बे बेसरा बिबार बारो बिबार बानायनायनि उनाव जेब्ला फिथाइ थायो थायखांनायनि उनाव बेयो ओ जेब्ला बिफाङा गोरान जानानै बिनि बेगरफोरा रानो राननायनि उनाव जों बेखौ ओ जेरै न'खरनिनो सुबुंफोरा लोगो नांनानै नङाब्लाबो जों गामिनि सोरखौबा हाजिरा बा एबा सावरि आरि लिंनानै जोङो बे बेसर फोरखौ फुयो फुनायनि उनाव जोङो बे बेसर थिलियावनो मोनसे दाबसे जायगायाव जोङो ओ मोनसे जायगाखौ मोजाङै साफा होनो लिरना लानानै बेयाव जोङो जा बेसर बेखौ जोङो नानाय जायो आरो ना एबा बेसरनि फिथाइखौ जोङो आलादा खालामनाय जायो बेनि उनाव जोङो बे बेसर फिथाइखौ न'फोराव लाबोनानै जोङो ओ सानसे -सानसेनि थाखाय फोरानना दोनो बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ बोसोरसे बा बोसोरनैनि थाखाय मोनसे ओ बस्था आरिफोराव जों सोनानै दोनो बोसोरसे आरि दोननायनि जाहोना जाबाय सुबुं फोरा बुङोदि ओ बेसर जा बेगर बेखौ जेसेबां गोबाव दोनो एसेबांनो ओ बेनि ओ जा थाव ओंखारनाय बे थाव थावखौ बुरजा ओंखारो होननानै मानसिफोरा फोथायो आरो ना बेनिखायनो मानसिफ्राबो माखासे एबा ओ बोसोरनै गाहाम दोननानै दोनथुमो नोंथांमोननि जाय ओ आरो बेफोर बायसिना मा मा आबाद मावो बुंनो हागोन नामा?
नोंथाङा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहा जेब्ला माइफोरा मोनखां खांगोन अब्ला जोङो बेखौ ओ हानानैहाय लाखांबा जोङो दुब्लिखौ ओ लोगो- लोगोनो जेरै साननै सानथामसो थानानै जोङो दुब्लिखौ हालेवनाय जायो आरो मोजाङै हालेवनानै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बेसरखौ फोनाय जायो आरोना बेजों लोगोसेनो जोंहा मथरफोरबो फोनाय जायो आरो जोंहा बिदिनो गोबां उफ्रा खेथिनि मैगंफोर दङ आबाद जेरै जोङो आ जिंखा पानि लाव पथल थास' बेफोरबायदि बायदि बायदि मैगंनि आबाद मावनाय जायो आरो ना आरो जोंहा मेसें बोथोरावबो बेफोरबायदि मैगंखौनो मावनाय जायो आरो जोङो जेरै ओ मैगं गोथां लाइ लाफा दुन्दिया बेफोरखौथ' जोङो फोखायो नङा होमबा नों थां औ ओ दा जोंहा ओ बेफोरदि मैगंफोर ओ आबाद मावनानै जोङो बेफार फालांगियाव गोबां बिदिनो मुलाम्फाबो मोननो हादों आरो ना। जेरै जोङो मैगं फाननो थांनानै बाजारफोराव जि एसे थायसे थाइनै रां मोनो जोङो बेजोंनो ओ न'खरखौबो सालायलांनो हादों आरो ना नाथाय गोबां सुबुंफोरानोथ' गामि ओनसोलाव बिदि ओ गासिबोथ' साख्रि मोनजोबनो हाया नालाय जोङो बिदिनो आबाद मावनानैनो जोङो न'खरफोरखौ सोलिलांनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनबोदों आरो ना। ओ गोदोहाय गोदोहाय बिदिनो ओ मोसौफोरजोंसो बांसिन हालेवोमोन आरो नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टरजों बांसिन हेवनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आर ना नोंथां दा नोंथां मोननि ओनसोलाव ओ माजोंहाय एवो बांसिन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि जाहैबाय बिदिनो ओ गोदो गोदाय ओ गोदोनि जा आबादारि बिसोरो ओ मोसौ आरिजों एवनाय एवोमोन नाथाय दा आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि जेरै खम समावनो जानायलाय बेफोरखौ बांसिनानो ट्रेक्टर आरिजों एवनाय एवनाय एवो आरो ना
औ
बे ट्रेक्टरा बिदिनो एवो एवखांनायनि उनाव ओ एवनायाव गोबां जेरै गोदो गोदाय जे जाय सुबुंफोरा आबादारिफोरा मोसौ आरिजों एवोमोन ओमबाना जोंना गोबां सम लायोमोन आरोना। जेरै जोङो दब्लायसेनि उनाव दब्लायसे एवनो गोनां जायोमोन बेयाव जोंहा गवारिफोराबो गोबां मेंनाय आरो गांनाय उखैनाय जनो थाखाय बिसोराबो जेरै देहाफोरा ओ बोलो गैय आरो जालाङोमोन आरोना आरोना नाथाय दानि जुगाव टेक्टर ट्रेक्टर गारि आरि ओंखारबाय जेला जोंना खम समावनो जायो बेफोर खामानिया आरो लोगोसेनो ओ जाय माइ आबादारि बिसोरना समावबो थौनानै जोङो गुबुन मोनसे खामानियावबो जोङो ओ बे ओ जायखिनियाव मोसौ एवनायाव जायसेबांथा सम लायोमोन बे समनि जोङो ओ ट्रेक्टर एवोब्ला आधा आधा सम आ थाङो आरोना बेनिखायनो जोङो बे आद्रा समखौ जोङो गुबुन मोनसे खामानियाव बाहायनो हानाया बायसि दानि जुगाव बेनिखायनो ओ गोबां सुबुंफोराे टेक रायजो एवनायखौ जों नुनो मोनो आरोना दे मानाव नोंथा जों
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां